हेल
खोनादोंना नों नोंथाङा नोंथांनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों नोंथांमोननि गामि एबा ओनस लाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालियोबा खुङो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आ बैसागोआथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो बैसागु बोथोरा सफैयोब्ला जोङो बैसागुआव अ जोंनि बर' गामि गामि गासै बर'फोरखौनो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि ओ गेजेराव बेयो रंजानायनि मोनसे बयनिबो गोसोआव रंज जानायनि बाना लाबोयो बैसागु बो थोराव बिदिनो जोङो बैसागुखौहाय जोङो जों गुबुन हारिफोरखौबो जोङो खुंनायखौ खौ नुनो मोनो। जोङो असमियारि राव फोरखौबो नाथाय आरो जोङो जोंनि बर'फोरा बोथ' खुंखायोआनो बैसागुखौ बिदिनो जोङो ओ जों बैसागुआव जोङो रंजानोब्ला जोङो ओ जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना रेगे रे सिगां फास्रा आर'नाइ बायदि लानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो हौवा फोरखौबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरन नाय बायदि लानानै गावसोरनि गाननाय जोमनायजों समायना रमायनायै जोङो बैसागुखौ मोसानायखौ खौ नुनो मोनो जोङो बिदिनो ओ गामि गामि न'खर न'खर बैसागु मागिना मागिनानै जोङो ओ बैसागु ओ जोबखांनानै जोंङो ओ ज'यै ओ जोंङो बैसागुनि मुंङाव बिदि ओ खाना जानायखौ जोंङो नुनो मोनो ओ बोसोरफ्रोमबो बिदिनो बै खुंबोबाय थानायखौ जों गोदोनि फायनो नुबोदों ओ आरो गो गोबां नेमखान्थिफोरबो दं आ रो ओ गोबां रोखोमनि फुजा फोरबो फालिथायाइ फोरबो जोंङो बैसागुआव ओ फोरबो खुंनायफोरखौबो जों नुनो मोनो बायदि जोङो बैसागुखौ गासैहाय जोंङो स्नि सान खुंनायखौ जों नुनो मोनो गोदोथ' जोंङो ओ मिथिनो मोन से दान जोंङो औ खुंङोमोन होनना जों मिथिनो मोन्दों नाथाय आथिखालाव जोंङो ओ स्नि सानल'सो जों बैसागु खुंनाय जायो बेनिनो स्नि साननि गेज जेरावनो जोङो ओ गिबि बैसागुखौ जों मोसौनि ओ खुंनाय जायो मोसौ बैसागु महरै आरो बिनि उनाव जोंङो ओ मानसिनि बैसागु औ खुंङो आरो ओ बिदिनो जोङो ओ बाय बाहागि खुरमा फोरनाव जोंङो आलासि जाहैनायनिबो बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो आरो अमा दाउ बायदि जिब जुनारनि बायदि जिब जुनार बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोंङो गासै स्नि सान बैसागुखौ खुंनाय जायो थेवब्लाबो जोङो ओ बिदि जिब जुनारनि ओ बैसागु खुङोब्ला बो आरो बिदिबाय बाहागिफोरनाव आलासि जाहैनाय बायदिनि बैसागु खुङोब्लाबो जोङो बेखिनि बैसागुखौ जों ओ गामि गामि रंजानानैनो जोंनि ओ बोराय बुरै निफ्राय लानानै गथ' गथायसिम जोङो ओ बे बैसागु खौ स्नि सानखौ जोङो रंजा बाजायै बारह हरनाय बे खौखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगै
नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ खुङो बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों बैसागु मोननै मुंजों मिथिजायो नङा होमबा नोंथां जेर ओ मोसबो जागो आरो मानसिबो जागो थिग नोंथाङा ओ बुंनाय बायदिनो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलाव बिबदिनो बैसागु खुङो गोदो गोदाय जेनेबा ओ जों बिजाब फोराव मबोदों गोदो गोदाय आबौ आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनबोदों बैसागु गोदो गोदाय से दान खुङोमोन नाथाय दा बिब्दि खमला जों दा बैसागुखौ स्नि दानल' बुङो आरो जोङो ओ जोङो ओ जेनेबा बैसागोखौ जों गिबि साननानै जे जों बैसागोखौ मोखौ थुैयो नङा होमबा जों मोखौ थुखैनो थाखाय गोबां जोंनो जेनेबा मुवा बेसाद नांगौ जेरै जोंनो बिदिनो हालदै गोथांबो नांगौ बिदिनो फान्थाव फानिलाव बफ्राय देग्लि गोथ थि बेफोरखौ नांगौ आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो ज' खालामना लनानै जों मोसौखौ बिदिनो दैमा एबा हाखर बिलोफोराव जों थुखैनो थांनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो अब्लानिया बुहुद फैहांनानै जों जेब्ला बै आंदि बुंदोंमोन जा बिदि फान्थाव पानिलाव बिदि हालदै दिलि लिति बेफोरखौ जोङो ओ बिदिनो ओ फिसा फिसा माला बायदि खालामनानै जों बेखौ बिदि ओओंखाम संनाय न'नि बे दरखं मोखाङाव नङाब्ला मोसौ दोननाय बेदि रोखोम गनजों आलायना दोन्नायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ बे ओ सानसे बेनि अखानायै जोंनिया मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां? बे बे मानसि बैसा सागु खालिबो जोंनिया न'खरनि जा गेदेर गोलाव बिसोरो ओ फुङावनो न' स' लिरनानै दुगैस्रोम लोस्रोमनो ओ आलारि बाथि ल'गायो आरो नोंथां
औ नंगौ
आलारि बाथि लगायो आरो खाय फा खायफाया बिदिनो थगि होयो बोसोर गोदाननि नामाव बिदिनो आलारिबाथि लगायखांनानै बिदिनो जोंनि ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोरा उन्दैनो मान बावो एबा बोर होयो थिग बेबायदिनो न'खरनि मानसिफोरखौ खुलुमखांना नै जों जा अननायजों जों बिदिनो दख'ना बिदिनो गस्लाबो मान होयो आरो नोंथां बोसोर गोदाननि मुङाव। थिग बेबायदिनो जों न'खरनि बिमा बिफाखौ खुलुमखांनानै जों गामि फारसे ओंखारलाङो। बे गामि फारसे ओंखारलांनायावबो जोङो ओ गेदेरखौ खुलुमो। आरो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय आमफ्राय बुंनो थाङोदि बे बैसागो फोरबोआव जेनेबा बैसागोब्लाथ' बिदि न'खर न'खर थांबा जौ ज जौ जुमायफोरनि जेन'बा बेदरफोरनि आलि थाखाय नङा होमबा नोंथां। बिदिनो जयै रं जायो थिग बेबायदिनो बिनि न' अखानायनिफ्रायनो जों गामि खाथि खाथियाव थानाय उम दाब दाब जायगायाव जों बैसागो फोरबोखौ रंजाहैयो आरो नोंथां बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै थिग बेबायदिनो बैसागो बुङोब्लाथ' जोंनिया बैसागोआवथ' गोबां गाबनि हि जोम गानो नङा होमबा नोंथां? ओ बुंनो थांङोब्ला जो जोंनिया लाइमोनफोरा बिदिनो दख'ना बिदन गानो नङा होमबा नोंथां! बिदिनो ओ ब्लाउस गोजा आर'नाइ लइायो आरो बुंनो थांब्ला हौवासाया बा सेंगाफ्रा गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ लायो आरो बिदिनो दामजु ओ दामजु जु दामग्राफोरनि मुंआथ' बिदिनो खामा थाखागोन खाम जथा सेरजा बिदि हारमुनियाम थरखा बिदि थाखाय बिखौ थिग बेबायदिनो ओ गामि खाथि खाथियाव रंजाखांनानै जेब्ला बैसागोनि लासनि दिना मोनफायो। बेयाव जोङो गामियावनो आरो नोंथां गामियावनो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय लोगो लांनानै रंजानानै जों गामिनि सुबुंफोरा अननानै जा माइरं एसे हरो जा फैसा एसे हरो जों खौ ज' हामनानै लाबो आरो। लाबनानै जों जेब्ला जोङो बे मोसाखांनायखौथ' जोंथ' खाना जायो नङा होमबा नोंथां बे खाना जानो थाखाय जोङो बिदिनो हाथाइ बा बाजारफोराव जोङो जा मैगं थाइगं बेदरफोर नांगौ बे बेखौ बायनानै जों ज'नो खाना जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ बैसागो फोरबोआवसो बुंनो थांब्ला जोंनाया बै माइब्रा बिदैखौ बांसिन बाहायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
माइब्रा बिदि बुंनो थांब्लाथ' माइब्रा बिदिखौ जोबो गोबां जेनेबा गुबुन गुबुनफोरा जेब्ला बुंनो थाङोब्ला बोसोरसे बोसोरनै गाहाम जिरायना दोनो आरो नोंथां जाहाथे बैसागुआव लोंनो थाखाय बिबदि बेजि होनो होननायाव दोननायाव गोबां एम्फौ गोसोम गोसोम बायो बे एम्फौ गोजोंम गोजोंम बाबासो लायनो बे जौ आ माइब्रानो जौआ गोथाव जायो होनो। बुङो आरो बेखौ बैसागो मागो फोरबोआव बांसिन बाहायो बे माइब्रानि बिदैखौ बिब्दिनो जोङो ओ बिदिनो बैसागो बायखांनायनि उनावबो जोंना गामिफोराव फोरबो जायो फोरबो एबा फुजा जायो। बेयाव जोंनिआ बिदिनो गामिनि सुबुंफोरनो ओ रं बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय आरो गुबुन गुबुननि गामिनि ओ लाइमोनफोराबो बेयाव मोसानाय बादायलायफायो आरो। बेयाव जोंनिया खेलाफोरबो होनाय जायो। थिग बेदि बायदिनो जों गुबुन गुबुन ओ गुबुननिफ्रायबो जोङो रोजाबगिरिफोरबो लाबोनाय जायो आरो नोंथां बे बैसागो फोरबोआव
औ नंगौ।
औ नोंथाङा नोंथाङा मिथिनाय ओ बादिब्ला जेनेबा बैसागो फोरबोआव मा मा दामजु बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नों नोंथां आ जोंङो गुबैयै जोंनि बर'नि दामजुफोर होननानै बुङोब्ला ओ खाम, सिफुं ज था ओ सेरजा ओ थरखा आरियानो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां। जोङो बे बेफोर दामजुफोरखौ जोंनि बैसागु मोसानायाव जोङो ओ बाहायनाय जायो आरो बेयावल' नङा बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो फुजा फोरबो खुंथाइ बायदिफोरावबो आरो ओ जों जे जोंनि बर'नि मोसानायफोर जेरै बागुरुम्बा खेराइ मोसानाय आरि फोरावबो जोंनो बेफोर दामजुनि गोनांथि जायो
औ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ बेफोर दामजुफोरखौ जोङो बे जोंनि बर' हारिमुनि बिदि मोसानाय मुसुरनाय बायदि ओ फोरबो फालिथायफोराव जोङो बाहायनाय जायो। जोङो बैसागु मोसानायाव गुबुन हारिनि दामजुफोर खौबो बाहायनाय जायो जेरै हारम'नियाम बायदिफोरखौबो जोङो लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो नो बैसागुआव
औ दानि ओ दानिया द' जोंना दा खायसे खायसे फोरा बिदिनो बिदिनो खाम सिफुं लानानै ल मोसाया जों गोबां रोखोमनि मोसा उम ओ लानानै मोसानाय जेरै बक्सफोरखौबो लानानै आं मोसानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां माने जाया। जाबायदि रंजानानै मोजां मोनो बिब्दिनो सुबिदा बायदि रंजायो आरो नोंथां
औ।
अ नोंथांजों ओ बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों। बेनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
औ दे नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ दे।